औ हेल'
खोनादों ना नोंथा? खोनादों दा ना? हेलौ औ दायो जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सावरायनो लान नो नागिरदों आरो नोंथाङा माने सम दङबा सावरायजागोन ना?
औ सा
औ-औ बे टपिकआनो जादों जोंनि औ टपिकआनो जादों आबहावा आरोना आबहावाया मानि माबायदि जोंनिया माने गाज्रि जालांखो नो हमदों बेफोरनि सो सायावनो बेखौ लानानै ने एसे सावरायनो सानदों आरो ना, आबहावा ना आबहावा होनबाथ मिथियो। औ जोंनि सोरगिदिं थानाय ना? बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोर गासिखौबो खौ लानानै जों आबहावा होननानै मिथिखायो ओरैनो बयबो मिथि बेखौ ओम माने हाया माबायदि गाज्रि जालांदों, बेखौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा, आथिखालनि आबहावायाथ माने गाज्रि जालांगासिनो ना? बिनि माबाफोर जाहोन दं नामा? औ,
एसे-एसे बुंनो हाबावगोन ना?
माने औ माने आबहावाया माने माबायदिहाय आथि खालाव मानि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो ना? बिनि जाहोनफोर मोन खौ मिथियोबा फंनैसो बुं बुंनो हागोन ना?
औ-औ औ बुंनो हागोन नोंथां। ओ दा आबहावा होननानै बुङोब्ला नोंथाङाथ' बुंलांखांबाय इसे आगोलावनो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां-लाइफां बा जिब- जुनार बैफोर गासैखौबो लानानै मोनसे आबहावाया सोमजियो दा बै आ आबहावा गुबुंले ओ गुबुंले जानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नंगौ आथिखालाव गोबां जोङो आबहावाखौ गुबुंले जालांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा गुबुंले ओ आबहावा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बुंनांगोनखि सुबुं अनजिमा बांनाय। गुबै ओ जाहोनानो बे जाहोननि थाखाय ओंखायनो गोबां औ ओ गोबां बिदिनो गासैबो माने बेयावनो ओ सन्देर जोबनानै थायो आरो। दा सुबुं अनजिमा बां बांनायानो बिनि गुबै जाहोन होननानै जों बुंनो हायो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंनो ओ हा नांगौ जायो मानसिनो। थानो थाखाय दा हा नांगौ जायो। ब्ला जोङो औ जोङो हा नांगौ जायोब्ला जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रायनानै बेफोरखौ जोङो न' बिथा खानो थाखाय जायगा बानायनानै लानाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बै न' बानायनायावबो जोङो माखा माखासे दंफांफोर नांगौ गोनांथि जानानै फैयो। अब्ला बै समावबो जोङो बि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो। दा बिदिनो गोबां जाहोन दङ। जायनि थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों। ओ बिफां लाइफाङानो जोंनि आबहावाखौ संरैखाथि खालामनायाव हेफाजाब होयो एबा मदद होयो। ओह दा बे बेलायाव दा आथिखालनि दावगालु उम ओह जुगावहाय। ओह बुंनोथाङोब्ला गोबां कलकारखाना। आरो गारिमथर ओह बेफोर आरो प्लास्टिक नि बाहायनायफोरा बांनायजों। जोंनि आबहावाया। गुबुंले जानोहमदों। दा बैफोर कल कार खार ओह कल कार खानायाव ओह माने बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा। एबा बेनिजे मै ओह। गाज्रि मैला दैफोरा गनायफोरा बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गोबाङैनो गुबुंलेजादों। आरो बुंनोथाङोब्ला औ। जों आथिखालनि मुगायाव माखासे एल पि जि गेस बाहायो। आरो माखासे। ओह गारिफोरखौबो बाहायो बेनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै। आरो बुंनोथाङोब्लाजोङो आह माखासे माहोनगोनबेखौ नखरफोराव ओह इलेक्ट्रिक माखासे मुवा बेसादफोर खौजोङो बाहायनोलादों। ओह दा बैफोरनि थाखायबो। ओह जोंनि आबहावाया गुबुंले जानोहमदों बुंङो थाङोब्ला बै ओह माखासे ओह माहोनगोनबेखौ ओह ए सि फोरखौ बाहायो। फेन फोरखौ बाहायो। ओह बेफोर फोरनिफ्रायबो जोंनिआबहावाया गुबुंलेजादों। आह औ नंगौ ओमफ्राय प्लास्टिकनि बाहायनाय आंबुं खांबाय बेप्लास्टिकनि बाहायनायनि थाखायबो। औ। जोंनि आबहावाया गुबुंलेजादों। दाबिदिनो गोबांदङ गोब गोबां जाहोनदङ जायनि जाहो होनावनोखि औ जोंनि आबहावाया ओह सानफा एफा गुबुंले जालांगासिनो दङ ओह सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोग गो माखासे जोंनि गारि मथर आ सालायनायनि बा बाहायनायनि अनज जिमायाबो बांलांगासि नो दङ जायनि थाखाय जोंनि बार हावाया एबा आबहावाया गुबुंले जानो हमदों ओ दा बे बेलायाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे जों बै आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय माबोरै जोङो ओ रैखा खालामनो हागोन? बा माबोरै जों बेखौ ओ संरैखाथि खालामनानै लाखिनो हागोन आं बे बेनि जाहोनफोरखौ बा बेनि ओ बादै आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो।
औ आबहावा मा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि राहाथ लाखानांगोन जों नङाबाथ' जोङो माने जोबस्रांलांगोन ना सुबुंअन सुबुङा ना माख आसे मानि आबहावा गेबेंनायजों ना गाज्रि जालां थांनायजों जोंनि देहा याव माखासे बेराम सोमजियो ना? जायनि थाखाय जों आथि खालाव गोबां रोखोमनि बेमार आनजार मा भुगिनांदों। बेफोरो मा आबहावा मानि गाज्रि जानायनि थाखाय जादों होननानै आं सानो आरोना? ओदिनो आबहावाखौ माने माने संरैखा खालाम थाखाय माने साफा खालामबा जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन बिफां लाइफांखौ जोङो बांसिन गायनांगोन ना बिफां लाइफ बिफां गायोबासो जोंनि आब हवाया एसेबाबो मोजां जागोन ना? बेजों लोगोसे जों आथि खालाव गारि मथर बाहायोना बेफोरखौबो माने एसे खम ना नांनायनि बारा बाहायोबा ना इसे खम बाहायोबाज जों आबहावाया एसेबाबो गुबुंले जागोन। औ बेनि अनगायैज जों दा प्लास्टिक बाहायोना बेखौबो माने खम औ रैखा मोनगोन। फ्लास थिग बाहायोना बेखौबो माने थे होबथानायनि राहा लायो। बा ना बा प्लासथिक बाहायनाय खौ जोङो होबथायोबा बेफोरनि गेजेरजोंबो माने आबहावा गुबुंले जानायखौ एसेबाबो मानि रैखाथि होनो हागोन बेखौ आं सा सानो आरोना बिनि अनगायैबो माखासे जानला मोनला बेयावनो ना। जोङो प्लास्टिक आरो बिनि अनग बै माखासे। गाज्रि मुवाफोरखौ मानि जों गारलाबायो। बेफोरबायदि गारनायफोरखौ माने एसे बन्द' खालामोबा ना। जोंनो। साखोन सिखोनाव थायोबा माने आबहावाया माने बाबो मानि रैखा थि मोनगोन ना जों आबहावा गुबुंलेखौ एसेबाबो होबथानो हागोन बेखौ आं सानो आरो। ओ। ओरैनोथ' आथिखालाव गोबां सहरफ्राव बा नोगोरफोराव जाखोन्दा। मुवा बेसादफोरखौ जों जानला मोनला गारो ना बेफोरनि गेजे जे जोंबो माखा बे माने मोनामनाय ना। बेफोरो मानि गोसारनानै बाराव मानि गोसाद नायखौ जों नुनो मोनो जाय जों जों मा हां लानायाव बाहायो बेजोंनो मानि जोंनि देहायाव। माने बास्लायबोगासिनो आरो बे ओ औ। बेखायनो बेफोर जानला मोनला। जेराव मेरावनो गारनाय बेफोर हुदाफोरखौ जोङो गारनांगोन आरो ना अब्लासो माने आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनो हागोन ना।
औ औ नंगौ आरो बेनि औ। औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो आबहावा गुबुंले जानायाव जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो थिखालनि बे आबाद। मावनाय खान्थियाव माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय। फोराबो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले। खालामो गुबुन बेलाथिं बुंनो थाङोब्ला। आरो बेयो औ जोंनि देहाखौबो लोगोसेनो खहाबो खालामो आरो माखासे। खास। से ओ हाग्रा। थैनायनि बे इउरिया बा मा। माखासे हासारफोर बा बेफोर। होनायाबो जोंनि हाखौ हाय बा। जोंनि आबहावाखौहाय गुबुंले खालाम। नायाव औ गाहाय। बिफाव लादों बेखौ आं।
औ बेफोरखौ होबथानाय। माने एसे राहा लानांगौना ला। नांङा नोंथांनि बायदिबा।
औ लानांगौ दा गोदो गोदायथ बेबादि मोनामोन ना। बेबादि रासायनारि। हासारफोरखौ बा बेफोरनि जेबो सुबिदा गैयामोन। थ गोदो गोदाय। थेवब्लाबो। बो जे ओ गोबां मोजांङैनो आबाद एबा फसलफोरखौ दै। दिखांङोमोन बा दिहुन्नानै लायोमोन दा बे बेलायाव। जोंनि हासार होननानै बुंङोब्ला माखासे मोसौनि मोसौनि खियानो जोंनि। गुबै हासार खामानिखौ। मावो। दा बे। फोरजोंनो जोंङो ओ माने बे हासारफोरखौनो बाहायनानै गोबां आबादारिफोरा बिदिनो आबाद मावबोनानै गावसोरनि आबादखौ मोजाङैनो मोजां दिखांबोदोंमोन मोनसे समाव। अब्ला जोंबो दा। थि खालनि। खुगायावबो जुदि बेबादिनो खालामोब्ला बे गोदोनि आदब खान्थिजों जोङो आबादखौ बा फसलखौ दिखांनो जों जुदि सेस्था खालामोब्ला एबा नाजायो। थारैनो ओ बैफोरनि फ्राय जोंङो औ बेफोरनिफ्राय जोंङो जानगाराव थानो हागोन आरो।
औ आफहावा गुबुंले जानायखौ जोंङो एसे जोबाबा मानि होबथानो हागोन ना बेखौ? जों नुहुरो आरोना
औ औ
मुं आबहावाखौ माने जों साखोन सिखोन लाखिनाय बा मोजां लाखिनाया जों सुबुं माहारिनिनो खामानि होननानै
औ खामानि जोंनिनो औ औ बिबान होननांगोन औ
औ आबहावाखौ एसे सं माने संरैखा खालामनांगोन आरोना एसे बाबो मोने सागोन सिखो लाखिनांगोन जोङो। बिफां लाइफां गायनायखौ बारि खालामनांगोन बेखौ आं सानो आरोना। अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै होमबा ना नोंथां? औ
औ नोंथां गोजोन्थों औ।